औ औ।
औ मा खालामदों नोंथाङालाय?
दा आङो सानजौफुनि जाखांनानै उन्दुना दं नोंथां।
औ औ औ दा औ आंबो बिदिनो जाखांनानै दसे द'से जिरायदों। दा नोंथाङा आङो मोनसे जेरै दानि जुगाव सोलिबाय थानाय मेसिन फोरनि बागै एसे सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन,
दे सावरायजागोन नोंथां।
दाथ' जोंनि सोरगिदिं जेखिबो मिसिनखौल' नुनाय मोनो नङा होमबा? औ दा जेरै जों माने जेखि थाङो बेयावनो मेसिनखौ नुनो मोनो आरो जेरै गारि मथराबो जोंनि गाहाय मेसिन जाहैबाय जेरै जाय जायखिजाया सुबुंफोरानो दा जेराव थांब्लाबो गारि मथरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो
औ गारि मथर दा जोंनि आरो औ गोलोम बोथोरनि फेन बाहायनाय फांखा बेबोथ' मेसिनानो
औ औ गासिबो मेसिननि थाखाय मेसिनजों मेसिनानो आबाद मावनायाव जा औ
मा होनो बेखौ दुमथे जाजोबनाय बा आवग्रि जाजोबनाय बुं
औ औ औ दा जोंथ' फुंनिफ्राय फुंनिफ्राय दा जोंना माइ गायनायनि बोथोर नङा होमबा? दा माइ गायनायखौ नायनो थाङोब्ला जोङो दानि जुगावथ' गायनायनि थाखायबो मेसिन नुनाय मोनो बा फुंनायनि थाखायबो आरो जेरै जेरै फोनो बेगरफोरखौ फोनो थाखायबो मेसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो औ।
दा मोसौनि अनगा औ बे ट्रेक्टरफोरखौबो नुनो मोनो जों टेक्टराबोथ' मेसिनानो दा बेफोरजोंसो हालेवो जोंनिया
औ नंगौ आरो जों जा बै माइ बिफांफोरखौ मोजाङै लाखिनो बा ओ एम्फौफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मुलि सारनायफोरावबो मेसिन बाहायनाय नुनो मोनो औ औ आरो बै माइ आबाद जायखिजाया आबादफोरानो जेरै ओ दुब्लिनिफ्राय जेरै न'आव लाबोनो थाखाय जोङो जा जा खामानि मावो बेफोरावबो गासैखौबो मेसिनखौ नुनो मोनो आरो जेरै माइ हानायावनो जा बा मायखौ मारोन नानायावनो जा आरोबा बे माय खौ दुब्लिनिफ्राय न'वालागि लाबनायावनो गासैखौबो मेसिनजोंनो बाहायजोबनाय जायो आरो।
आरो बै माइखौबो जोङो माइरं बानायनो थाखाय मिलावबो जों लांनाय जायो। बेयावबो जों मेचिन बाहायनाय जायो।
औ औ जाजासिम औ मेसिनखौनो बाहायनाय जायो आरो आरो दा जोङो, ओंखामफोर संनाय बा ओंख्रिफोर संनायावबो, गोबाङानो मेसिनसो बाहायनाय नुनो मोनो आरो औ औ कारेन्टनि औ
दा जोंना गेसबोथ' औ अभेनावबो औ। अभेन दं फ्रिज दं बेफोरावबो आरो।
गासिबो आरो बेल' नङा जेरै जों फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो दा जों गोबां जेरै जुसफोर मोनो नङा हबा जेरै बिदै फिथाइ सामथाइनि बिदै नुनो मोनदों दा दा बेफोर बिदैखौ औ बानायनो थाखायबो मेचिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो
औ औ दा मेसिनाव जोंनिया नङाबा सिगाङो आखाइजों सेबोमोन दा जोंना मेसिन मोननायखाय जोङो आखाइखौ बाहाय लार मेसिनावसो सेब सै
दा नोंथाङा जेरै बे मेसिनफोर बाहायनायनि थाखाय माबाफोर प्रब्लेमफोर नुनाय बायदि मोनदों नामा।
दा जोंथ' माने औ। जोंथ' माने बे मेसिनफोरनिफ्राय औ माने नांगौबाय नांगौबायायदि जोङो हेफाजाबबो मोनदों आरोना।
औ नंगौ।
नाथाय औ गोबां हेफाजाब मोनदों नाथाय जोङो अबेबा फारफ्रोमथिंबोथ' जों हेफाजाबखौ मोनदोंआ नाथाय जोंना अबावबा अबावबा माने बिदिनो जोंनि थाखाय माने हेफाजाब नङैबो बा गाज्रिबो बेफोरबायदि जादों आरो माने जोंनि औ। दा जेरै मानसिफोरानो जोंनिया खामानि मावनो मोनला बा जोङो जेरै जों माइ दुब्लियावनो जों मोसौजों हालेवोमोनोब्ला जोंना मानसिनियाबो देहायाबो माने एक्सारसाइस जायोमोन।
औ औ मोजाङै थायोमोन
औ दा जोंना ट्रेक्टरजों जों हालेवो जिरायनानै आरामसे आजादि सालायनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
दा जों बिदिनो अभेन होनोब्ला दा अभेनाव जों कारेन्टजों संसिगोन। जेराव जों बन सन दाननायाबो खम जाबाय जों जेब्ला बन दानो अब्ला जोङो एक्सारसाइसबो जायोमोन बा देहानि थाखायबो मोजां जायोमोन आरो। दा बेफोरनि थाखायनो दा जेरै जों फ्रिजाव दोननाय बा मुवा बेसादफोरखौ जा जानायाबो जोंनि देहानि थाखाय एसे खैफोद आरो जेनेबा। बा मोजां नङा जों बेफोरनो बेफोरखौनो आरो
औ दा सुबुं माहारियावथ' औ दा गोबां खहा जानायखौ जों नुनो नुनो मोनदों नाथाय मिथिंगायावबो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ मिथिंगानिफ्रायबो खहा जादों।
औ जेरै दा जों नुनो थांब्ला हालेवनायाव गोदो गोदाय जों नांगोलजों हालेवोमोन दा बेयाव थानाय जेरै जोंथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबोदों फरायनायफोराव जे खानस्रिया जोंनि आबादारिनि लोगो होननानै।
औ नाथाय दाजों खास्रिखोन नुला
औ खानस्रिखौ नुनो मोनलिया जा जायनि थाखाय जाखिनि आबाद जानांगौमोन बेफोर जाला आरो
दा जोंनि इयुन जोलैनिफोरा खानस्रि बुंबाथाय मा खानस्रि
औ औ नंगौ नंगौ दा। इयुन जोलैफोरा बिजाबनि अनगा खानस्रिखौ नुनाय नंला आर
औ बिजाबाव जों जि फरायो बेनो जासिगोन। माने जों मेगनजों नुनो मोननाय नंला आरो जोंनि इयुन जोलैया दा माबाय हालौवोमोन बेफोरखौबो रोंला हालौवनाय आदब। खायदाफोरखौबो जों रोंला दा जोङो राज हासारनि अनगा जोङो बानायनाय बा गावनि न'आवनो बानायनाय हासारखौ जों बाहायनो रोंला। दा इफोरबायदि जायैसै
औ नंगौ नंगौ।
दा आरो औ।
औ दा जोंनि ओ आबादावल' नङा। जों दा सामफ्रामबो जोंनि देहा फाहामसालिफोरावनो नुयोब्ला। जों गोबां गिदिर गिदिर मेसिन फोर नुनो मोनो आरो औ दा नोंथाङा बेफोरबायदि मोननै सो मिसिनफोर मिथिगौ नामा जायफोरखौ जों ओ देहा फाहामसालिफोराव नुनो मोनो।
दा आङो एक्सरे मेसिन दङ नोंथां आरो बे सिटि स्केन बानायनाय आरो जों दा जेरै ब्लाड। खौबोथ' जों मेसिनावनो टेस्ट खालामो नालाय टेस्ट खालामनानै नायो नालाय। बेनो आरो नोंथां आरो अक्सिजेननि बेफोरबायदिनो दं आरो
औ
अक्सिजेन लानो थाखाय
माने जेथिंबो सब बिथिङावनो औ मेसिनखौसो बाहायनाय जायो आरो हस्पिटालफोरावबो।
नाथाय बेफोर मेसिनफोराबो जों नांनायनि बारा बाहायबाथाय जोंनि देहायावनो खैफोद। गोलैयो दा जों एक्सरे मेसिननि खाथियावबो जों थानो हाया। दा आल्ट्रा साउन्डफोरनियावबो जों खाथियाव थाबाय थानो हाया। बेफोरो जोंनि देहाखौ खहा खालामो। आरो जों सिटि स्केनावबो औ नांगौ रोखोमनि बांल'। जोङो बा नायनोबा माबा देहाफोरखौ नायनो हायो। आरो बेनि बारा जों बाहायनो हाया आरो
दा जोंनिया बुंनो थाङोब्ला जोङो हेफाजाबबो मोनो आरो खहाबो जायो जोंनिया
औ नंगौ नंगौ नांनायनि बांद्राय बाहाय ब्ला जेरै बिनि जा लाइट थायो बेफोर लाइटखौ लाबाय थाब्ला जोंनि देहायाव केन्सार बेराम जानायनि सोमजि केन्सार बेरामा सोमजियो आरो
सोमजियो दा बेफोरो बेबायदिनो जोंनियाव बेफोर बेरामाबो बांबोनायनिफ्राय बांबोगासिनो आरो केन्सारफोरा दा गोदो जों नुआानोमोन बे केन्सार बेमारखौ नाथाय दा जोङो जेरै थाङो बिथिंनो खोनानो मोनो दे उमुगाव केन्सारनि बेमारा बारा जादों बेफोरबायदि होननानै
औ
दा मेसिन जेसेबां मेसिनानो बांबोदों एसेबांनो जोंनिया बेमार आजाराबो बांबोगासिनो दङ।
औ नंगौ नंगौ दाथ' जों नुनाय बादिब्ला जोङो सामफ्रामबो गारि मथर खारबाय थानाय नुनो। मोनो नङा होमबा दा दा बेफोर गारि मथरखौबो बांद्राय बाहायनायनि थाखाय जों गोबां एक्सिडेन्टफोर जानायबो नुनो मोन्दों। जेराव गोबां सुबुङानो जिउ गोमानांदों आरो।
औ आबहावायाबो गुबुंले जाबोदों आरो गोदोनि समाव एक्सिडेन्टजों एक्सिडेन्ट बा बिदि जाब लामा जाब्रबथायजों थैनाया बहुद खममोन। जिउ गोमानाया नाथाय जोङो दानिया सानसेफोरावनो खैजोनबा खोनानो मोनो। दाय बिदि लामा जाब्र लामा जाब्रबथायावनो बांसिन दा सुबुङा जिउ खोमानांनांगौ बायदि खोनानो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ।
दा नांनायनि गारिफोरखौ गारि मटरफोराबो जोंनिया बांबोबाय। आबहावायाबो गुबुंले जाबोबाय। बेबायदिनो आरो।
दा बेफोर मेसिनफोरखौ बाहायनायनि थाखाय जोंनि सुबुंनि सुबुं माहारिनि जिउआवबो गोहोम गोग्लैदों। औ आरो औ दा आरो गोबां सुबुंफोरानो बादुला जालांनो हमदों आरो जेरै औ बेफोरबायदि मेसिनफोराव
देहायाबो गो-गोग्गो नंला।
औ औ दा जों बुंनो थांबा जानबुं बाहायनायाबो साफ्रोमबो सुबुंखौनो जों दा जानबुं बाहायनायखौ नुनो
औ दा जों जामबुंनि अनगा थानो हायै बदिसो जाहैबाय जोंनि
औ औ नंगौ नंगौ।
दा आरो खामानिफोराबो जाया जाहैबाय।
औ दा गोबां सुबुङानो जानबुंआव ओ उम गोबां मोजां मोजां बुस्थुफोरबो नुयो नाथ नाथाय गोबां सुबुङानो मा खालामो जे खामानि मावनानै एसे मेंनाय मोन नब्ला जे बै जानबुंखौ नायनानै बावगारलाङो आरो जे खामानिखौ मावफिननांगौमोन औ समखौ बारहोनानै बे खामानि जा खामानि मावफिननांगौमोन बेखौ बावनानै औ खामानिफोरा बिदिनो खहा जायो आरो औ थालाङो।
दा इफोरबायदिनो जोंनिया जानबुंनि थाखायनो जोंना मोखांजों मोखां बा खुगाजों खुगा राय्लायनायाबो खमायबो जोंनिया जों माने जेरावबो जोङो जानबुं ल' बाहायसै बबावबा थांबाबो सोरनोबा सोरखौबा खबर हरनांगौबा सोंहरनांगौबा जों जामबुंखौल' बाहायसै। नाथाय गोदोनि समाव जोङो थाङै थाङैबाबो रायज्लायहैनो हायोमोन।
औ औ औ।
मोखांजों मोखां रायज्लायनाय हुदायाबो गैला जालांबाय आरो जोंनिया।
औ औ।
दा बिदिनो होनोबा
दा नोंथांजों औ देलाय
माने मेसिन बुङोब्ला जोंनि थाखाय मोजांबो आरो
औ औ नंगौ नंगौ। दा नोंथांजों राय्लायनाय समाबो एसे गोलाव जाबाय।
औ औ नोंथां।
नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय। दे नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै औ।